हेल' हेल' हेल' हेल'
खोनादों नोंथां
हेल' हेल' अ हेल'
हेल'
हेल'
अ खोना
खोनादोंना?
औ खोनादों।
अ हेल' हेल' हेल'